हेलौ
खोनादोंना नोंथा औ औ खोनादों, नोंथाङा खोनादोंना माने आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय दिनै नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा?
औ नोंथां आं ओरैनोथ जिरायनानै दं दा
अब्ला फ्रि दंब्ला नोंथाङा ओरैनो दिनै दावबायनायनि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा आंजों?
दावबायनायनि सायाव औ
अ नोंथाङा दासिमहालागै बहा बहाबा थांखांबाय नामा बा थांना
ओरैनोथ' आं बारा बिदि बेरायफेराखै जोंनि जायागायावनो माने खाथि खालाफोराव बेरायबाय आरो होनबाबो। गोजान द्रायाव बेरायनो मोनाखै नोंथां।
खाथि खालाफ्राव बेरायनायाव नोंथाङा माबाफोर रोंबोदों बा मिथिबोदों नामा? जेरै बिथिं थांबा ओरैबायदि जायो बिथिंजायनि मानसिया बिदि बिदि
नंगौ जोंनि साखाथियावबो मोनसे जोंनि आसामजों नांजाबनाय अरुणचल नङा होमबा? रप बेरायनो थांनानै जोङो माखासे मोजां मोजां सिनारिफोर मोजां मोजां बुस्थुफोर मोजां मोजां बेफोरबायदि नुबोदों आरो रोंबोदों सोलोंबो सोलोंबोनो हादों आरो
औ
बिसिनि जानाय लोंनाय बिसिनि थानाय
औ
बिसोरनि खेथि मावनाय बेफोरखौ
औ जेनेबा ओ बिथांमोनहा माबायदि रायलायनाय नोंजों बा माबायदि बिथांमोननि ओ केरेक्टारफ्रा मोजां ना गाज्रि
नंगौ नोंथां बिसिोरनि रायलायनायया मोजां बिदिनो नोंखौ सोंगोन बहानि मानो फैदो बेफोरखौ सोंगोन बेरायनो बेफोरखौ सोंगोन आरो ओम बिसनि रायलायनायाथ' जोबोद मोजाङानो रायलायो
औ औ खोनानो मोनदों औ खोनानो मोनदों बेयाव अरुणाचलाव थाङोबा आइ एल पि माने इनार लाइन पास बेखौ नांगौ होनना खोनानो मोनदों दा नोंथाङा बेखौ खालामनायनि प्रसेसफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
बेखौथ' आङो थांनाय समाव खालामनाय जायाखै मानो होनबा जोंनि माबादो आसामथ' नांलाफानाय नालाय खाथि खाथि जाखायो नालाय जोंनिजों बारा गोजान रावबो थाखै आङो नै जोंनि नांजाबनाय जेनेबा अरुणचलाव थांदोंमोन आरो जेनेबा खाथियाव ओरैनोथ' बारा गोजाननि लामानि नङा मा ओरैनो आधा घन्टा बा एक घन्टा लायो आरो बेफोरबायदि इथ' थांनायावथ' बिबायदि खालामलायाखै खिन्थु ओरै गोजान लाइनाव थांबाथाय बे बुस्थुखौ खालामनांगौ आरो
औ माने औ माने ल केलफोरनिखौ इसेग्राब मेडेटारि न
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नांथार औ नंगौ लकेलफोरनिखौ लानाय जाया आरो
औ थिगानो नोंथां नोंथाङा आरो बेलेगफ्राव
नोंथाङ दा मा खालामगासिनो? बिदिनो।
आं ओरैनो दङ नोंथां।
बेलेगाव आं बेबायदि बारा थांनाय जायाखै आरो बेरायनोबो मोजां मोन नालाय आरो बेरायनो समबो मोना नालाय।
औ।
जायगायाव बेरायखो?
आंबो बारा गोजान गोजानाव बेरायाखै बेरायनायालाय बे खाथियावनो अरुणाचलाव थांदों आरो ओरै शिलं।
ओ नोंथांमोननिफ्राय अरुणचला बे सेबां गोजोन?
जोंनिफ्रायथ' अरुणचल अरुणचल माने अरुणाचल जेनेबा बरदारानो खिन्थु ओमफ्राय जि मइेन माबा केपिटेल सिटि इटानगर। बेखौ बुङोब्ला। थामजि ब्रैजिफोर जागोन नामा। किल'मिटार।
किल'मिटार। होमबा नोंथाङा बे उटानगराव थांफेरबाय नामा?
औ थांबाय नोंथां।
खन बेसे। थांगोन नोंथाङा।
आं थां हिसाब गैलालै नोंथां माने थांबाय थानाय जायोना। खाथिनि औ।
बेनिफ्राय बिसोरनि थानाय जानायफोरा माबायदि।
बिसिनि थानाय जानायफ्राथ' बुंनो थाङोबा जेनेबा आंथ' फ्रायानो बे केपिटेल सिटियावल' थांनाय जादों नालाय बिनिखाय। बिसनि केपिटेलसि लाइफ स्टाइलखौलाय आं मिन्थिगौ किन्थु बिसनि जि बाखि। बाखि एरियानि थानाय जानायफोर आं बेफोरखौ एसेग्राब मोजां मिन्थिया। माने ओ बे इटानगरावथ' खोब मोजां बिसिनि लाइफ स्टाइलफ्रा जेनेबा गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बेफोरो खोब मोजां जोंनि जोंनिफ्राय बुंनो थाङोबा बिसिोरना खोब साबसिनाव दं आरो दा।
बिनि अनगायैबो नोंथाङा बेलेग गुबुन हादरफोराव एबा गुबुन जायगायाव बेरायनायनि गोसो दंबा इयुनफोराव।
इयुनफोरावथ' दाथ' एसेग्राब बिदि सानथ'वाखै। किन्थु छान्स मोनोबा थांगोन।
ओरैनो नोंथांमोनथिं बेरायनो हानाय जायगा दङो सुबिदा दङो खाथि खालायाव।
जोंनिथिं बुंनो थाङोबा आसामाव। जोंनि। जों जि एरियायाव दं बे एरियायाव इसिग्राब बेरायथावना जायगाथ' बारा गैया। फ्राय जोंनिफ्राय बांसिन। बांसिनानो बेरायनो होनोब्ला बिथिंनो अरुनासलफोरथिंनो बा हाजो हाला
अरुनासलावथ जों जेनबाथ साहा बागान बहुद नुयो नोङा होमबा
औ खोनादों ना नोंथां
अ बेसे गोजान नोंथांमोननिफाय बेसे गोजान जायो होनदो जागानिफाय
सिमा बरदारानो जायो अरनासल बुङोब्ला किन्तु
नोंथांमोना जागाया माने अरनासल बरदार खा आरो खाथिना
औ सिमासो
उम जोंबो बिदि सिमबारो
औ
सोरहाबो बल राननो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय खालामथारनो हायो आरो बेरायहैलाय फैलायै खालाम थानाय आरो थेबो पास सासनि जेबो गोनांथि गैया माने दे सिस्टिमा किन्तु नों टावां सावां ओरैनो थाङोबाथ' नोङो नांगौ आरो इखो बासखो बानायना बानायनांगौ
औ आं खोनानो मोनदों जेनेबा पासा मोननै रोखोमजों मोनसेया टेम्परारि ओमफ्राय मोनसेया ओरैनो बिदि लं टार्मनि थाखाय।
बेयो इयो नंगौ नंगौ नंगौ। मानो ओमबा जोंनि आसामनिफ्रायबो उरनासलाव गोबां मानसिया खामानि मावनो थांगोन नालाय खामानि मावनो थाङो बिसोरो माने लं टार्मजो बानायना लानाय जायो आरो बेरायनो थांनाया टेमपरारि जागोन होननानै आं सानो आरो
औ ओरैनो बिसिबांसो लायो टेम्परारिफ्रा नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा
टेम्परारिखौथ आं बानायफेरनो मोनाखै ओरैनो माने बेखौ माने आङो बानायफेरनो मोनाखै नालाय इदिनो माने बाजौसोनि गेजेराव जागोन खोमा होनना सानदो माने आं उम
खोनानायालाय
नोंथांङा ओंखाम जाबाय नामा।
आं जाथ वाखै नोंथां।
अ दा मा मावगासिनो ओरैनो।
आं ओरैनो दङ बरथमान।
उम। नोंथाङा आरो माबा आङो नोंथां जाखांनानै जिरायनानै दङो।
हा।
नोंथांङा माबा बुंदोंमोन नामा।
बिनि अनगायैबो नोंथाङा माबा मोनसे मावो नामा माबाफोर मावबावो नामा मा मावनानै मोजां मोनो नोंथाङा ओरैनो ओरैनो थानाय समाव।
ए आं आंथ दा माने फरायगासिनो दङ। आरो आं ओरैनो थानाय समाव बेफोरबायदिनो गिटारफोर दामो माबा माबि फिसा फिलौ खामानिफोरखौ आं मावो फ्राय ओरैनो बुंनो थाङोबा आं ओरैनो थानाय समाव गिटारफोर दामनानै आं मोजां मोनो आरो।
औ नोंथाङा मेथाइबो खनो रोंगौ नामा। हायो नामा।
आं- आं मेथाइखौ इसोराव खना खननायालाय आं माने गिटारखौल बांसिन दामनाय जायो आरो। आं ओरैनो गाव न'आव दामनायल'सो ओरैनो इउटुबफोरनिफ्राय नायनानै।
औ औ औ।
औ।
बोथोरा माबायदि नोंथांमोनथिं दिनै। बोथोराथ' जोंथिं बहुद गरम।
जों दामाने आं थानाय जायगाथिंथ' बारा एसेबां गरमबो नङा बार बारदों दोमैलु।
हाजो खाथि जायो होमबा नोंथांमोना ओंखायनो थान्दा जादों जादों।
औ-औ नोंथां। बिदिनो जानांगौ।
दा बेरायनो होनबाथ' जों नोंसो जोंना माने डाइरेक्ट अरुणाचलावसो थांखानांगौ आरो बिदि आसामाव जायगा गैया जोंनाबो।
औ।
एसे बेरायनो मोजां बारहावा जानो होनबाथाय डाइरेक्ट अरुणाचलाव थांखानांगौ।
औ।
थिंजाय बेयाव जोंनि आसामाव माने। जागा जां आं थानाय जागायाव माने बेरायथावना इदिनो जिरायथावना इदि जागा मोजां गैया माने। मोजां फिनारि डाइरेक्ट अरुणाचल थांखानांगोन होनबासो।
ओम। नोंथाङा ओरैनो हारसिं थाङो ना लोगोफोरजों थाङो अरुणाचलाव।
जोङो लोगोफोर जमा जमा थाङो। सानै साथामसो बेरायनो औ नंगौ नोंथांमोनथिं इदि अरुनाचलाव रिजर्टफोर रिजर्ट दं नामा?
जोंथिं ओरैनो खाथि खालायाव दङ। औ बे बेंगालि रिजर्ट होननाय बिदिनो मा मा आंबो बारा एसेग्राब मिथिया खिन्थु दङ दंनाया। जा जानोदै आं आंबो थांफेरनाय जायाखै खोनानो खोनानो नायावलाय गोबां बुरजा बुरजा लायो होननाय खोनादों।
औ औ औ नंगौ। बेनिफ्राय ओरैनो माइफोर गायबाय नामा नोंथां नोंसोरनिथिं?
माइ दा जों थिं साफा सानै गायहांदों इसेग्राब गायाखै।
ओम बोरमाबो ब्ले गाबदों माथो नोंथां बोरमाबो फिसियो नामा?
ओइ खा जानो सोरनिथाय? जोंनि नङा नंना यालाय।
अ अ अ।
औ।
बाथौ रिज'रावबो बेराया नामा नोंथां?
आं दिनै जेरावबो थांथ'नाय जानाय नङा जानायालाय।
ओ लोगोफोरा लोगोफोरजों थांगोना जमानो बेरायनो?
आं फ्राय बांसिन लोगोफोरजोंबो थाङो आरो सम सम हारसिंबो थाङो आङो।
अ अ अरणचलआव ना?
औ नोंथां।
औ।
समा जाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।